नोंथांआ खोनादों ना हेलौ
औ औ औ खोनादों नोंथां ओ अब्ला नोंथांङाहाय दिनैनि आयदाखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
ओ अब्ला नोंथांङाहाय दिनैनि आयदाखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
औ बैसागोनि सायावनो सावरायनोसै ना नोंथां
औ
औ अब्ला ओ बैसागुखौ जोंङो माबोरै फालिनाय जायो बेखौहाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलांदो दे
अ
बैसागो फोरबो होनोबा बेयो मोनसे आसामनि आरो बर'फोरनि मोनसे ओ गाहाय फोरबो आरो
औ
बेयो बैसागो फोरबो होनोबाथाय जोंङो बेखौ मोन मोनथाम रोखोमनि फालिनाय जायो आरो माने बोसोराव फालिनाय जायो माने गिबि बैसागो बैसागोदानाव फालिनाय बे फोरबोखौ बैसागो फोरबो होनो रंजालि बै बैसागो होनो आरो बिनि उनाव ओ खाथि मासावबो फालियो बेखौ जोंङो खाथि खाथि बिहु होननानै बुंङो आरो ओ मागो मागो गोदानावबो जोंङो बेखौ फालिनाय जायो बेखौ माग बिहु होननानै बुंङो। जायखौ ओ भगालि बिहुबो होनो। बैसागो फोरबोखौ जोंङो बे रंजालि बैसागुखौ जोंङो ओ माने दाननि जोबथा सान ओ सैत्र' दाननि जोबथा सान बेनिफ्राय फालिनाय जायो आरो बे दिनाव जोङो ओ बे सानखालि जोङो मोसौखौ माने दैमायाव थुखैनो लाङो। बे सानखौ माने मोसौ बैसागो होनानै बुङो आरो। बे सानाव मोसौखौ जोङो ओ थुखैयो बेनि मोसौनाव फो था थुनानै होयो। आरो खायसे खायसे फुजा होयो बेबायदि मोसौखौ सिबियो आरो बे दिनखालि मोसौनो अननाय होयो। थुखै खांनानै बिदिनो दिग्लि लिथि आरि बेफोरखौ गलियाव लामायाव बेफोर बायदि थु थुनाय थुयो आरो थुनानै दैमायाव बोलांनानै बेयावबो थुखैयो। बे बेनि उनाव आरो उननि सानाव ओमफ्राय माने मोना बिलियाव आरोखि ना मोना बिलियाव गोदान फागाजों खानाय जायो आरो मोसौखौ। गलियाव आरो आरो बिनि उनै बिनि उननि सानाव अखानायै से थारिख आव दाना ओ मानसि फोरनि बैसागो जाहै लायबाय आरो बियो।
औ
बे सानखालि माने उन्दै फोरा गेदेर गेदेरनाव बोर लायो आरो गेदेर फोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफ्रा उन्दै फोरनो अननाय जासियो। आरो बे आरो बे सानखालि माने बयबो माने ओ इसोर निफ्राय अननाय लायो आरो।
उम।
बेबायदिनो ओ दाउ अमा आरिनिबो बैसाग फारि फारि बिदि फालिबोबाय थाबाय। ओमफ्राय सात ओ स्नि सान जायोबा थाय स्नि सान जायो बाथाय सात थिथि जानाय जायो आरो। सात सात थिथि होननानै बुङो। माने सातथा मैगंखौ खांनानै जायो आरो बे सानखालि जाहाथे बेमार आजार जानो हाया। बेनि थाखायनो सातथा रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरखौ खांनानै जायो ओ खायसे खायसे खरस'ख्रान्थियाव जायो आरो बै ओ मोसौ थुखै खालिनो जायो खायसे ओमफ्राय आरो खायसे ओ बैसाग दाननि स्नि थारिखाव जायो आरो
औ
बिनि उनाव आरो खाथि ओ खाथि बिहु होनोब्लाथाय जोंङो माने खाथि मास खाथि दाननि एक थारिखआव से थारिगाव माने दुब्लि बारियाव माने माबा साथि सावहैयो आरो जाहाथे जाहाथे आबादखौ मैगं एम्फौ एनलाफोरा जानो हाया बेनि थाखायनो मोनसे फोथायनानै ओ बे सानखालि खासि खाथि थिक आ दोल दो होननानै माइ आबादाव बा आबाद फोथाराव ओ सा खाथि सावहैयो आरो जायखौ खाथि बिहु होननानै बुंङो। बेनिनो आरो बिनि उनाव आरो मोनसे बैसागोआ जाहैबाय मागो बैसागो जायखौ भगालि बिहुबो होनो माने जानाय लोंनायनि बैसागो आरो माने माग दाननि मा दाननि से थारिखाव आरोखि बे से थारिखाव माने सोरांसियावनो बैलागुर गिबियावनो बुं बैलागुर खुंना दोननानै बे माग दाननि बे एक थारिकनि सोरांसि समाव ओ बे बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो सावनानै बेयाव माने लावखारफोर साव नाय जायो ओमफ्राय बेयाव बोर बिनाय जायो। उम गावबा गाव बोर बिनानै लायो। रायजोफोरनो बोर होयो आरो ओमफ्राय बे बे भगालि बिहुआव माने उम फिथा लारु एनथाब ओ बेफोरबायदि जायो आरो
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो माने माने लावखार ओंखामआरि बेफोरबायदिबो जानाय जायो आरो बे सानाव बेदर फिसा बायदिबो जानाय जायो आरो नोंथाङाबो सरजाबनानै माखासे बैसागो फोरबोनि बागै बुंदो।
औ जागोन दे नोंथां। बैसागु होनोब्लाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ रंजानाय फोरबो नङा होमबा ओ बेयोहाय जेनेबा गोदोनि समावथ' गोबां मोसानाय जेनेबा ज' ज' उन्दै गेदेर मोसानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावहाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। ओ आथिखालावहाय इदि जेनेबा गथ' गेदेर बांद्राय मोसानायखौ नुनो मोनला आरो खम जालांनाय खौ नुनो मोनबाय ओ बेबाय दिनो जोङो गोदोनि समाव औ मोसानायाव बाहायनाय आगजुफोरा जाबाय ओ जेनेबा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा ओ दल, जाबख्रिं बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायोमोन आरोना नोंथां। बै बायदिनो औ ओमफ्राय आथिखालावथ' जेनेबा एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। बिनिखायनो ओ आथिखालावथ' बक्सफोरजोंसो मोसानायखौ नुनो मोनसै बांसिनानो आरो बिदिनो खाम सिफुंजोंबो मोसानायखौ नुनो मोनो नाथाय एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो
नोंगौ नोंथां।
ओ औ बैबायदिनो जोंङो बैसागु समावहाय नोंथाङा होनलांनायबादिनो जोंङो बैसागुनि ओ गिबि गिबियाव जेनेबा मौसौ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। मोसौ बैसा गुखौ फालिनायाव जेब्ला नोंथाङा होनलांनाय बादिनो जेब्ला ओ जेनेबा मोसौखौहाय जोङो ओ गिबियावनो सौराय सारनानै फुङावहाय सौराय सारनानै बिदिनो ओ थुखैनो लांनाय जायो। जेरै दिगुलि ओ औ औ लाव फान्थाव इदिनो बायदिसिना हाना लानानै औ ओमफाय इफोरखौहाय माला बानायनाय जायो ओ माला बानायनानै बेखौहाय गानहोनाय जायोमोन नामा नोंथां?
औ बेखौ माने लांफानानै दैमायाव थुयो। गलियावबो थुयो। माने रायदों बेफोरखौ ओ रायदों थाराय बेफोरखौ ज'नो थुनाय जायो आरो
बेबायदिनो खालामनानै ओं दैमाया थु फैनानै जेनेबा ओ फुथा फोननाय जायो आरो थुखैखांनानै बे हांगार आरो थावजों लगायनानै लानाय एखौहाय हासुंफोरजोंहाय फोथा फनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफाय बेबायदिनो फोथाराव खाहैनाय जायो ओ
थुखैखांनानै माने थु थखैहांनानै माने सोरबा जि हगार ना होयो आरो ओमफ्राय मोनाबि औ ओम ओम गोदान फागाजों खानाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो मानसिनि बैसो सागुखौबो ओ जेनेबा बिद नोम मोसानानै जेनेबा
गावबागाव गावबागाव गावबागाव ओ हारिमुनि गानग्रा जोमग्राखौ गाननानै गावबा गाव हारिनि हारिनि हारिमुनि माने दाम दामग्रा देग्रा आगजुखौ लानानै ओ बे बैसागो बोखौ ओ
औ
मानसि बैसागो खालि ओग उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बोर लानाय जायो आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरनो बोर सारसि्नाय जायो सानखालि
ओं औ आरो नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोंना जेनेबा ओ बैसागुखौहाय जेनेबा ओ आथिखालावहाय ओ सानथाम बा सानब्रै बिदिल' मोसानायखौ नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि समावहाय गोबां बिदिनो स्नि दानसिमहालागै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओमफायो औ ओमफाय आरो बिदिनो बिफां सरि ओ मैगं थाइगं खांनानैबो जाथिंनायखौ नुनो मोनो जेरै बे बेखौहाय खानो थाखाय जोङो औ स्निथा मैगं खानो थाखाय जोङो औ फोथाराव थांनानै औ गोबां मैगं थाइगंफोरखौ खानाय जायो जेरै- दिंखिया लाफा सायख खेरादाफिनि इदिनो। ओ नोरसिं थाराय आरो इदिनो गोबां मैगंफोर मैगं थाइगंफोरखौ खानाय। जायो आरोना नोंथां औ-औ-औ नंगौ। गय खानाय जायो आरो। बेबायदिनो बरफोरा बे मैगं आरो खिफि बेन्दों आरो बिदिनो गोबां मैगं थाइगंखौादों खानानै खांथिंनानै। ओ खानथिनानैहाय जेनेबा औ-औ-औ हतथा रोखोमनिल होनोब्लाबो बेखौ‌। बेहाय गोबां सातथानि बांसिनबो खानायखौ नुनो मोनो आरोना। गुबुन-गुबुन जायगायाव नोंथां औ ओमफ्राय बेखौहाय। खाना लानानै जेनेबा ओरैनोबो ओरैनो गोजायैबो फाजा एवनानै जायो आरो बेदरैबो एवना जानायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनि जायगायावहाय नोंथां। ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय बोरै। फाय एवना जानाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनि जायगायाव माने बैसागोनि स्नि थारिखाव बे मैगं थाइगंफोरखौ। ओ साथ ओ खांनानै माने दै होनानै बेखौ माने एसे जेब-जेब। रोखोमनिबो जानाय जायो आरो खायसे। जानाय नुनो मोनो आरो दाव लाव खालामनानैबो संनानै जानाय नुनो मोनो। माने गुबै थायो माने बे मोनस्नि मैगंखौ खानानै। जाहाथे ओ बेनिगो गोखा गोखै जाबाय नालाय जाहा। देहायाव ओ जेबो। बेमार आजार। जानो हाया मोनसे-मोनसे खोमनि भेक्सिन खौ जेरै थुयो बेबायदिनो ओ इयुन बे गोदान बोसोराव जाहाथे बेमार आजार जानो हाया बे भेक्सिन बायदि खामानि होयो होननानै
औ औ बिनि थाखायनो ज
माम गुबैयै बे आबादारि फोरनि फोरबो नालाय बे आबादारि फोरनि मोनसे फोथायबोनाय आरो
उम- उम औ बेबायदिनो जोङो बैसागु फोरबोखौ सावरायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ अब्ला नोंथां ओ दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
जासिगोन दे दिनैनि आयदाखौ बेयावनो एसेयावनो फोजोब
औ औ दे